औ नोंथाङा ओरैनो दं नामा? औ जेनबा आं नोंथांनि सेराव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरोना
नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां।
बे आयदायानो जाहैबाय बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनाय नोंथाङा बर' हारिनि जानाय लोंनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन?
औ हागोन नोंथां हागोन दा जों बर' हारिनि जानाय लोंनाय होनबाथ' गोबां जानाय लोंनाय दङ। जेरै जों गुबै जानाय लोंनायजों होनोब्ला जेरै जों नारजिजों अमाखौबो जोङो बुंजायो आरो सबाय जों दाउ खुमब्राजों हांसो आरो जोंनाथ' गोबां थास'जोंबो जों गोबां बर' हारिनि जाग्रा जों बानायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै नाफाम
नाफाम जोङो थास' बिबारजों जोङो। ना-नागोरान नङाब्ला जोङो थास' आथिंजों बायदिसिना जों संनायखौ जों नुनो मोनो। दा जों जोंथ' जों दा बर' हारियाव होनोबा जों थास'नि गासैखौबो जों जानायखौ मोनो जानायखौ नुनो मोनो । जेरै जों बुंब्ला थास' जों थास' बेदरखौबो थ' जों बर' हारिया गुबैयै जाखायो आरो थास' थास' बिथ्रि थास'नि जोङो आइथें थास' बिबार बायदिसिनाखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो दा नोंथांनो आं नाफामखौ मा - मादि बानायो एखौ एसे फोरमायनो सानदों दाजों नाफाम बानायनो गोनांब्ला गिबि गिबियावनो जोंनो नांगौ थास' थास'नि जों थास' बिथख्रिखौ जोङो गिबियावनो जोङो जोङो थास' बागाननिफ्राय नङाबा जोङो बारि बायदिसिना फ्राय जों थास'खौ लाना फैनानै जोङो गिबियावनो बेखौ फिसा फिसा जोङो हानानै मोजां सुना लानानै जोङो बेखौ देग्लिना लानांगोन बेनि उनाव जोङो ना ना फिसा गोरानखौथ' जोङो हाथाय बाजारनिफ्रायबो जों ना गोरानखौ मोनो नङाब्ला जोङो दुब्लि दुबलि दैज्लां बोथोरावथ' जों दुब्लिफोरावबो जोङो गुरब्ला नाखौ मोनो नङाब्ला जों हाखर ह खर दैमा बिलो बायदिसिनानिफ्राय जोङो नाखौ मोननाय जायो बेबायदिनो जोङो बेखौबो लाबोनानै बेखौ जोङो फोराननानै जोङो बेखौ दे देनानै जोङो थास'खौबो नाखौबो जोङो मोजाङै दे-देनानै जों बेखौ मिक्स खालामनानै जोङो हासु नङाब्ला जोङो बायदिसिना थेमा बायदिसिनायाव जोङो सोनार दोन्नांगौ बेनि उनाव बेखौ गोबाव सम जेरै से दान नङाब्ला से दान खावसे दोननानै जेखौ जोङो बेखौ जोङो मोजाङै ओम
औ
बेनि बेनि जेब्ला बेनि बेहा रोसि ओंखारा नङाब्ला बेयो सेवा बे नङाब्ला बे बेनि मोदोमनाया ओंखारा अब्लासिम जों बेखौ दोनबाय थानांगोन जाहाथे बियो मोदोमो बेनिखायनो जों बेखौ दोननांगोन आरो जोङो जोंनाथ' बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो जों बर' हारिनि जेराव जों जानाय लोंनाय नुयो बेयावनो जोंहा खारै खारैजोंसो जों बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो अनलाजों दाउ जानोब्लाबो जों बेयाव खारै बाहायो जेरै जोङो सबाय थानोब्ला सबाइजों दाउ जानोब्ला जों खारैखौ बाहायो जोङो ओमफ्राय नारजिजों अमा दानोब्लाबो जों खारैखौ बाहायो आरो बायदिसिना। जोङो खारै मेगं जानोब्लाबो जोङो ना गोरानफोरजों खारै मैगं जानोब्लाबो जोङो खारैखौ बाहायो बायदिसिना जोङो बायदिसिना बर' हारिनि गुबै ओंख्रिफोरावबो जोङो खारैखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो दा जों खारैखौ जों माबायदि बानाय होनब्ला जों खारैखौ जों बानायनो थाखाय जोङो दा गिबियावनो जोङो थालिर बिफां थालिर बिफांखौ जोङो दाननांगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ फिसा फिसा माने हाना लानांगोन बे उनाव जोङो थालिरनि मादा नङाब्ला जों फालिर रोदाफोरखौबो जोङो हाना लानानै सान्दुंङाव मोजाङै फोराननांगोन जाहाथे बियो अरजों खाम जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ अराव मोनसे ख'लथा ख'लथा बाननानै बेयाव गाज्रि जेबो दाखोर दाला गैया बायदियाव जोङो दोननानै बेखौ खावना लानांगोन बेनि उनाव बियो मोजाङै हांगार जायोब्ला जों हांगारखौ सालिनांगोन सालिनायनि उनाव बिनि गुन्दै गुन्दै ओंखारनायखौ जोङो साराय नङाब्ला जोङो दैयाव मिक्स खालामनानै बे बेनि रोसिफोरखौ जोङो थेमा नङाब्ला बायदिसिना बथलफोराव जों सोना दोननानै बे जों बर' हारिनि संनाय संनायाव जोङो बाहायनो हायो जेरै अनला खारै संनोबोलाथ' जोङो अनला अनलाखौ जोङो अन गन्दैखौ जोङो गिबियावनो देना गिबियावनो जोङो देना लानांगोन बिदि अन गुनदैखौ जोङो दे देनो थाखाय जोंङो अन्दु गुन्दैखौ दैयाव सोमना दोननांगोन सोमना दोननायनि उनाव जेब्ला बेयो गुरै जायो जोंनि बेखौ मिक्सार नङाब्ला जोङो थबसि नङाब्ला देंखिफोराव देनानै बेखौ गुन्दै गुन्दै देना लानायनि उनाव बेखौ जोङो जेन जोङो दा दाउ संनोब्ला जोङो दाउखौथ' जोङो गोबां गोबां जायायावनो मोन जेरै हाथाय बाजाराव मोन जों जेरै न'फोरावबो फिसिना दोननाय दाउ मोनगोन बायदि सिना जों दाउफोरखौ मोजाङै गोदाना लानानै जोङो बेखौ सुनानै जोङो एसे एवफ्रानना लानानै जोङो जेब्ला अनला संगोन अब्ला जोङो सारायाव दै होनानै जोङो अनला देना लानाय अन गुन्दैखौ जों बेयाव होनानै बेयाव खारै रोसि बेखौ गोदौहोनांगोन जाहाथे बियो बेयो उन्दै उन्दैजों मिक्स जानानै बेयो गथा जायो बेनि उनाव जोंनि एफ्रानना लानाय एवफ्रावना लानाय जोङो दाउ बेदरखौ बेयाव होनानै बेखौ जों आहाम सामब्राम गुफुर बायदिसिना जिरा बायदिसिना होनानै बेखौ जोङो संनाय संनानै गोदौ होनानै जों संना लानाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ
बेनि उनाव दंबावो जोंना सबायाइ सबाइ जों संनो थाख खायद' जों सबबायखौ गोबां जायगायावनो जों मोनो हाथाय बाजार दखान बायदिसिना फिसा फिसा दखानफोरावबो जोङो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो बेखौ न'आवबो जोङो गायनो हायो जेरै दुब्लि फोथाराव जों दुब्लि फोथाराव जों गायना गायनो थाखाय जोङो दुब्लि बोथोराव गायनानै बेखौ उम लाबोनानै न'आव लाबोनानै जोङो बायदिसिना जोङो देनानैबो जोङो बेखौ सबाइखौ जोङो दा सबाइजों संनो गोनांबा सबाइखौ जोङो गिबियावनो सोमना दोननांगोन बेनि सोमना दोननांगोन जाहाथे बेयाव थानाय गोसोम गोसोम बिगुरा खारो खारो अब्ला जों बेखौ सबायखौ मोजांयै एवखाना लानानै जों बेखौ दैयाव दैयाव सोमनांगोन दैयाव सोमनानै जों ग्लब ग्लब गोदौ होनांगोन बेनि उनाव जोङो दाउ दाउखौबोथ' जोङो एवफ्रामना लानानै जोङो मोजाङै गोदानानै बेयाव होनानै जों बेखौ मस्ला नङाब्ला जोङो जिरा सामब्राम गुफुर फानलु संख्रि होनानै जों बेखौ गोदौहोबाय थानांगोन अब्लानो जोङो जोङो बेबायदि सबायाइ ओंख्रि आरो दाउखौ जोङो मोनजानाय हाया आरोना नोंथां
औ औ।
आरो दा जोङो नार्जि होनोब्लाथ' जोङो नारजिखौ गोबां बायदिसिना फोरबो बर' हारिनि फोरबो जेरै सोरबा कास कर्म बायदिसिनायाव जोङो नारजिखौ बायनाय जायो जों नारजि जोङो जानाय जानायल' नङा जोङो नारजिखौ जेरै बायदिसिना जोङो जेरै सोमोन्दो सोमोन्दो गैयै बायदिसिना जों बेयावबो जोङो नारजिखौ जोङो नारजि हगार हरनाय होननानै जों बुंनो हायो आरो ना नोंथां दा जों नारजिखौ जों गोबाङैनो सोरबा सोरबि बायदिसिना ना गोरान बायदिसिना आरो बेदर बायदिसिना अमा बेदर जों जानायखौ नुनो मोनो दा नोंथाङा नारजि जानायखौ बर' हारिया माबादि जायो आरो बेखौ माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
नोंथां जेरै जों मिथिखायोदि नारजि नारजि होनोबा जोंनि बर'नि मोन मोनसे माबा आरोना अनजाथाव मोनसे जाग्रा जेरै जों नारजिखौ गोबां रोखोमनि जानाय जेरै नारजि आरो अमा जेरै नारजि नार्जिफोरजोंबो जानाय नुयो जेरै ओरैनो नारजि गोजाबो जानाय नुयो आर ना जोंनि आरो दाथि जानायनि गुबै माथ बेनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफोरानो जोङो नारजिजों माजों जायो। होनोबा अमा नारजि आरो अमाया बर'नि मोनसे माबा आरो ना बयजोंबो मोजां मोनजानाय जाग्रा माबा आरो ना जेरै जोङो नार्जि आरो अमा बानायनायनि जा माबा बेखौ माबाबसा बानायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो नारजि जा बेखौ बिदि होनो बे फाथो बिफांनिफ्राय जोङो नारजि बिलाइखौ नारजिखौ मोनो आरो गिबियावनो जोङो फाथो बिलाइआ जेब्ला गोजौ जानानै बेयाव गोबां बिलाइ सोमजियो बिलाइ जेयो बेखौ बेनि उनाव जोंओ बे बिलाय फोरखौ ओ खायफाया बे बिलाइखौ खायो एबा खायफाया जै बिफाङाव बिफांखौ दाननानै जेरै बिलाइखौ आलादा खालामनानै बेखौ फोरानना दोनो आरो। ना फोराननायनि उनाव जेब्ला बे गोरान जायो अब्लानो बे नारजि नारजि बेखौ जों मोनो आरोना जिजौ अमा बानायनाय होनोबा जेरै गिबियावनो जों नार्जिखौ नार्जिनि जा थारा थायो। बे धाराफोरखौ गिबियावनो जोङो फोसाबग्रोना लानांगौ आरो बेनि उनाव बेखौ जोङो दैयाव दसे समनि थाखाय सोमना दोनना सोमना दोनखांनायनि उनाव जों नुनो मोनो गोबां मानसिफ्रा बेखौ माबानानै गोबां नारसेब नारखेब सुनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा बे नारजियाव गोखा थायो आरो ना बे गोखाखौ खारहोनो थाखाय गोबां नारसि नारसि सुनांगौ जायो आरोना जाय फारसे गुबुन फारसेथिं जोङो अमा खौ हाथाय बाजारनिफ्राय लाना फैनानै बेखौ जोङो गिबियावनो एसे ओ गोबा खायफाया रुग्रोना लायोे एब्रेस रुग्रोखांनायनि उनाव जों बेखौ थाव थाव एस इसे होनानै ओ नावमान एवफ्रामनानै लानाय जायो आरो ना औ बेनि उनाव जोङो थिबाय नारजिखौ ओ खारै एसे होनानै बेखौ माबा ग्रोना लानाय जायो आरो ना औ बे जेब्ला बेयो नारजिया खारै होखांनायनि उनाव जेब्ला गेब्लेयो गेब्लेखांनायनि उनाव बे नारजिखौ औ बे नारजियाव जोङो दै इसे से होनानै बेयाव नांगौ बादियै जेरै ओ मा होनो बेखौ ओ बानलु ओ सामब्राम बायदिसिना मस्लाफोरखौ होनाय जायो आरो। ना बेनि उनाव जा जों एवफ्रानानै दोननाय अमा बेखौ बेयाव होनाय जायो आरो। ना बेनि उनाव जोङो दसे गोदौ खांनायनि उनाव जेब्ला दैफोरा मोजाङै रानो रानखांनायनि उनाव जोंना ओ नारजि आरो अमाया रेडि जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
ओ नोंथाङा ओरैनो ओ अनला आरो मा होनो बेखौ दाउ निबागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ अनला आरो जों दाउ जानो गोनांब्ला जों गिबियावनो जों अनला अनलाखौ जोङो दे अनलाखौ माइरं माइरंखौ जोङो एसे गोबाव दस मिनिट नङाब्ला पन्द्र' मिनटसो जों दैयाव सोमना दोननांगोन जाहाथे बे बे सोमना दोननाय माइरङा गुरै जा गुरै जाब्ला जोङो देनाय देनाय देनायाव जोंनाया मोजां मोजां जागोन जों दा देनो गोनांब्ला जोङो सोरबाबा दा मिक्सार मेसिन नङाब्ला सोरबाबा बै थप सि नङाब्ला सोरबाबा बै दिंखियाव देना देनानै बे खौ गुन्दै खालामना लानांगोन बेनि बेनि उनाव जोङो बेखौ दा संनो गोनांब्ला जोङो सारायाव जोङो दै होनानै बेखौ गुन्दैखौ जोङो होनांगोन जा थे बेयो गोदौनानै बे बेयाव गथा माने ओंख्रिनि ओंख्रिनि महर लागोन बेयाव जोङो खारै जों बर' हारिया जेरै बानायनाय खारैखौ जों होनानै बेखौ बनांगो बेनि उनाव बियो होखांनायनि उनाव जोङो दाउ बेदर दाउ बेदरखौथ' जोङो गोबां न'आवनो फिसियो आरो नङाब्ला जों हाथाय बाजारनिफ्रायबो जों बेदरखौ मोननाय जायो बेबायदिखौ लाबोनानै जोङो मोजाङै सुना सुनांगोन सुनायनि उनाव जोङो बेखौ उम एसे सारायाव एसे एवफ्राननानै जों थाव एसे होनानै एवफ्रामनानै जोङो बै बै संना संना दोननाय अन अन गुन्दै होनो बेयाव जोङो बेखौ गारनानै होनांगोन बेनि उनाव जोंना संख्रै बनलौ नङाब्ला जोङो जिरा सामब्राम बायदिसिनाखौ जोङो होनानै जों मोजाङै गोदौ होबाय थानानै बेखौ जोङो जेब्ला बियो बेयो